औ मा खालाम लांथार औ खोनादोंसे एसे बेकग्राउडआव फाय थांना
अ अ
ओरैनो दं जिरायनो नोंथाङालाय मा खालाम खालामदों
आंबो दङ बिदिनो
ए खबरफोरालाय माबाय दे
मोजाङानो दङ दे नोंलाय नोंनिया माबोरै
जायो
औ आं जाखांबाय दासो
मा दो जाखो
माबा लेस्रा आलु भाजा
ए लेस्राल'य औ होम जाबाय होनबाय
मा ओंख्रि
आंबो जेबो सङाखै दालि ओमफ्राय आलु गदों आलु गर
ओम ओम
नस्राफाज माबायदि संखो नों संनाय ना होना नों ए समाय
अ आंनो संदो
ए माबायदि संदलाय
लेस्राखौ ना ओ फ्रा फ्रायवदो आलुदो आलुद फ्रायवदो ओं माबा मा होनैखौ आलुखौबो लेस्राखौबो हाना लाबाय ओमफ्राय सुना लाबाय लानानै ओ गेसाव सारायख होबाय होनानै थाव होबाय थावखौ दुंबाथाय थावा दुंबाथाय माने जखानि थाव होबाय बेसेबां जखानि नांगौ माबाखौ लेस्राया बा माबाया मैगङा बेसे बुरजा बेखौ नायनानै होबाय जखा मथे थावखौ बाय होनानै ओमफ्राय दुंबाथाय होना होबाय मैगंखौ होनानै बिदिनो खोबै खोब ओ खोबनानै खोबनानै होनांगौ आरो थारुनायनि
औ
दसे दसे थानानै ओमफ्राय फाइभ मिनिटस बा थ्रि मिनिटसोनि उनाव खेबसेबसे चेक खालामामबाय थानांगौ आरो ओमफ्राय ओ
जा औ बिदि नोंथाङा बुं दै होनाय ना दै होयि जानायखौ
अ आङो माबा अ आंथ' फ्राय फ्रायसो संदों नालाय दै होआखै आङो
औ
नोंनिखौ बुजि मोनथाराखै आङो माबा नेट एसे माबा खोनादों औ एबार मोनबाय
औ थार माने लेस्रा बांसिन होनो नुयो गोरा नै एवना जानाय आलु जों माबाफोरजों जों नुयो माने रैनो आरो बेलेग बे रेसिपि जों जाजानाय बिदि गैयाना मा माने दै होनानै
अ लेस्राखौ जाजायो जोंनि ज' जयो बिदि माबा होनानैबो ओ जेनेबा दै रोसि खालामनानैबो मैगं बायदि माने जल खालामनानै
ए माबायदि जों जा मोजां जायो माने बिदि बांसिनखौनो नुयो माने आं
उम अ मोजाङै उम उम ओंख्रि जाबाबो मोजां जायो फ्रायनि साय मोजांसिन जायो आरोना बेनिफ्राय माने बिदि फ्राय फ्राराथ' आरो मोजां नंखाय ना हेल्थनि थाखाय ओमफ्राय आरो बिनिख्रुइबो साबसिन जुदि नोङो बइ जानो हायोबा बयलबोथ' जायोना लेस्रा बिनफोरखौ बिराद मोजां जायो। ओ उम बयलबो जानो हायो आलुबोदो
बाजारनिफ्राय लाबोनाय ना ना गाव न'आवनो गायनायमोन।
अ जोंनियाथ' बाजारनिफ्रायसो लाबोनाय मोजां नङा जोंनिया माबा मुलि होनायसो अर्गेनिक नङा। ओ न'आवथ' गायो खिन्थु आं दा बाहेरायावो थायो नालाय
औ बाहेरावसो थायो। औ ओरैनो न'फोराव गायोबा फाय माबायदि गायो मिथिगौना
न'फोराव औ गायनायखौथ' आं मिथिया
औ औ औ मावफेरा खोमाबा न'फोराव ना
न'आवथ' मावो मावो मावनाया एसे एनै आरो ना न'आव जानो थाखायल' बिदि जेनेबा फाननो थाखाय बिजनेस माबायाव फाना आ बा माबा बानाया आरो ओम नों मिनथिगोन नामा माबायदि खालामो माबायदि
औ लेस्राखौ गायनायाना लेस्राखौ गाय नाया आङो नुनाय बायदि जोंहाबो एसे गायोमोन आगोलाव दा गायनायखौ गारबाय माने ने जोंना फोथार एसे गायथावना नङा आरो माने मोजां जायालै
अ
से बाला सोरे रानस्राव माने ओंखायनो आगोलाव गायोमोन आरो आग गोलाव माबोरै गायोमोन इखो खोनथा जायो ओरैनो हायालाय एसे गोजौ माबा
ओ मा होनदों
हाया इसे गोजौ जानांगौलै दै थायो
अ
बेफोरबायदि जायगायाव गाया आरो ओरैनो जों जेन'बा माइ गायो बिदि हायाव जानो मोजां जाया ओम ओमफ्राय बेबायदि हाया गोरान जानांगौ एसे मोजां ओमफ्राय बेफोरबायदियाव मोजां एवनानै हाखौ रानहोनानै आरोबाव एवनांगौ आरो सैनिफोर गेवनानै रानहोनानै हाखौ गोरान जाबाथाय आरोबाव गोरानावनो एवबाय। एवनानानै। बेनिफ्राय गोलावसिन बोन लायो गोलाव गोलावसिन बोनानै एक फुटसे गुवार लाखिनानै आरो गोलावसिन बोलायबाय बिनि। गेजेर गेजेर एरनो जों बेगरखौसो गायो आरो बांसिन नुनाय माथे दखानफोराव लाबोनानै बेगरखौसो जोङो न'फोराव लाखिनाय बेगरफोरा जानो नागिरा माने एम्फौ हमो नालाय दखानफोराव बेफोरो एग्रिकालसार फोरनिफ्राय माबाना। फैयोलै बे। एग्रिकालसाराव पाउडार हो। होनानै दोनबाथाय मेडिसिना मोजां थायो आरो माने बेगरफोरा नङाबा जों न'खराव जिबिलाग गायनानै गावनि न'खराव लाखिनाया बेफोरो मोजां जाया माने उनाव। एम्फौ हमजोबो नालाय लेस्राव एम्फौ हमोना। ओंरोयनो बायना लाबोयो बायना लाबोनानैनिफ्राय बै बेगरखौ गायनानै एसे एसे ओंखारबोबाथाय ओ सां बायदि बनायनो थाखाय गन थुना हायो आरो माने फास्थाव गेजेराव गन थुनानै सां बायदि गोलाव खालामनो हायो लेस्राया माने मानबाय मान। बायनायबो दंफां नालाय मानबायनायस।
आं अ मान बायनायखौ नुदोंमोन आं माने लेस्रा बिफांनि बिफांखौ।
औ लेस्रा बिफांखौ माने मानबाय होआबा। दि बंफां गोजौ हाबफिनाय होआाथाय माने हायाव मानबायबाथाय। थाय बिसोरो देरनो रोङा फिस थाय होनो रोङा जायो आरो माने गोलाव जालाङो नालाय। औ एरनो जों जिखा कल बायदिया। जेरैबायदि सां बि होआ माने एसे फिसा फिसा होनो गोनां जायो। बांद्राय गोजौबोथां। थांद्रायनो हाया नालाय बांद्राय गोसौ आसि। आसि होनना बुंङोलै इसोरखौ बुं जों आसि होनना बुङो गुबुना मा होनो मि जा
अ
बैबायदि मे फायना लानानाया माने गावसो हमथाना लाखियो माने बिसोरो। गोजौथि थांबाय थानानै। बेबायदि जानानै बेयाव लिस्राया बिदि गाय थायो आरो।
अ आतचा।
औ
मिथिजाबगौ होमबा नोङो ओ आं सात न'आव आबाद मावो नामा।
आबो दालाय आगोलाव मावोमोन दा मावनाय बिदि आबाद मावला एरनो खुसे बाङै गायो। एसे बेनिफ्राय बाखि माइफोर गायो आरो आथिखालाव। माइ गायो।
अ ओमफ्राय खुसिरखौलाय माबायदि गायो? माइखौथ' मिथिबाय दसां अ
गायनाया जों दा जेरैबायदि गायगासिनो दङ बेयो एरनो नर्मेल बायदि गायो जोङो खिन्थु बेलेग बाय माबाबो दोङोबो बावो बाङाय मोजां गायनाय। जों जेरैबायदि न' गायनाया दाब एसे नरमेलै गायो जोङो बेबायदि हाखौआवनो गोरान मोजाङै माबा एवग्रोना लायो एवग्रोना लानानै बेयाव जोङो दहाय बुंनाय बदिनो माबा बायदिनो लेस्राखौ जेरैबायदि ग गायो होन्ना बुङो बेयावनो बे बेखौबो गोलावसिन बोना लानानै बेयाव एसे गुवार जायगा दोनबावनांगौ आरो खमायाव थिन फुटसो दोननानै आरो गोलाव बोना लालायबाय आरो थिन फुट सेमथिंबो थिन फुटथिंबो थिन फुट खालामनानै ओमफ्राय बै माबाखौ खुसेरखौ फार्टावनो मा खालामो बिजौखौ
औ
बिजौ बिजौ खसेर बिजौ गराइ खोलाजाया मानै खसेरनिया आरो गायनाया
माखौ लाजाया
खुसेरदि जोङो गोजौ जाया हबा खुसेरा गोलाव जाया होनबा? जुदि खसेरखौ खौ गायनोबा जोङो हसेरखौ गायनोबा जोङो गोलाव हसेरनि बिजौखिनाखौल'सो गायजायो माने। गरायथिंखि नाया गायजाया आरो माने एरनो गायबालाय गाय जायो खिन्थु जोंनि फेंखा होनायाें होनाया मोजां। जों गैया। आरो माबाया गोजौ जाया खसेरा गोजौ जाया। ओंखायनो मा खालामो बै बिजौ खसा
ओम
आंख बिजौ गसेनिफ्राय आंसि मोनब्रैबा मोनबा दिहुना आरो।
अ आटसा
गायजाया बाखि खिनाखौ जों मानसिया जायो। फुजाफोराव ओमफ्राय बै बिजौ मोनब्रै बा मोनबा लाखिनानै बै बिजौनि आंखिखौ सिन सिन सिन होना जबायदि सिन बोनानै गोथौ एसे खालामना ला। बेयाव होनानै फबना होयो आरो बेयाव जोङो एसे पटास बा पटास होलाङो माने एसे एसे
अ आटसा।
खथा सोलांबाथाय बै एम्फौ एनलााय फास्ट' मोस्रोम हमनाय बा माबा हमनाय बेफोर हमा आरो थाबनो। गोजौ जाखाङो आरो।
फिंखा हरो नामा? माबानिफ्राय अ आचसा उम उम उम
बिदि गायनायसै आरो गायनायनि सिगाङावनो जोङो मोनसे खामानि खालामबा मोजांसिन जायो आरो। जोङो बै फेंखाखौ आं हिखथा गेजेराव बिथिंबो इथिंबो माबा थाया होनबा एसे जानो हानाय गेप्स थाया होमबा? औवाबायदि बैखौ आं आन्था एसे इसे इथिं बथिं बबो दानस'नानै अखालांखिखौ आन्था लथ्रा सक थुख्रा बायदि हाथरसे थुख्रा बायदि खालामना लाबा इसे मोजांसिन जायो आरो।
अ आतसा
खालामबोथाय एसे जोंहा जायगाया बांसिन गायनोबो हायो जों एरैनो बांसिन नुयोदि मानसिफोरा गोलाव गोलाव बिजौखौ गायना होयो।
ओं
फ्राय बैदि खालामनाया मोजांसिन जायो आरो माने।
अ बेनिफ्राय जेनेबा मोनसे मोनसे टकन ओ मा होनगोन एखौ थुख्रासे गाय-गायनायाव खैथा ओंखारो मोनसेल' ओंखारो ना बिदि बुरजा ओंखारो?
ओंखारनायाव थुख्रासेयाव थातामाने हमना ला आङो हाथरखि बायदि थुख्रासे मोनसे बुंनायाव बेयो मोनसे ओंखारो फास्ट' बिजौ। बै मोनसेनिफ्रायनो आरो बेलेग बेलेग खेंख्रा ओंखार बोयो एसे ओंखारबोबाथाय बेयावनो मोननै मोनथाम जाबोयो आरो।
अ
फ्राय जेन'बा थाइलिर दंफाङा फार्स्टआव मोनसे गायनाबाथाय मोनसेल' ओंखारबोगोन। बेनिफ्राय दैनि फ्रायनो साइथिं फिसा फैयो होनना बुंनाय नङा।
अ अ अ अ आचसा उम
सतनि मन्द मोननै थाइजो जों नुनाय मथे दा मोननै मिथिगौ आरो। गुफुर मोनसे जोङो जोङो जाखौ नुबाय थानाय। मफ्राय गोसोम मोनसे दङ।
अ उम गोसोम उम माने बे ओं नुदो खिन्थु बांद्राय इउस खामनाय नुनो मोना आरो माने फाननायखौबो बहुत खम नुयो
खमै आरो बेखौ खिन्थु बै गोसोमासो एरैनो गोदैया गोसोमासो गोदैसिन जायो।
अ आच्छा
औ नुबाय थायोबा जों जाबाय थायो बिखौ गोदैया एसे खम। बे गोसोमासो इयो गोदैय म खथिया बार गोदै आरो बे गुरै थिनबो आरो बेखौ माबाया बे जोंआनो बेजोंआ ओमफ्राय बै बे आख'आ बे जे गोसोम होनना बुंनाया बैखौ जों जे सिनिमा नायो होनना बुंना मिथियोना कसेरनिफ्राय
अ अ
बेै गो जोंहा एख' सिनि जाया सिनि ओंखारा बैजों सिनि ओंखारैखाय बा माने खेथिफोरा बांसिन मावबाङैखाय बैखौ नुनो मोनबाङा जोङो। उम
मिथिनानै मोजां नांबाय। दे होमबा जोंनिया टाइमाबो जा बायना
औ टाइम जादों माबाफोर खामानि दङबा नोंथांना औ दे होनोमबालाय मोजां नांबाय नोंथांजों लोगो मोननानै दे।